औ
मा खालामदों?
नै ओंख्रिसो संगासिनो आङो।
अ मा ओंख्रि संखो?
माबा नारजि अमासो हो, हो
अ ओरैनो मा, मा, मा, मा ओंख्रि सं संनो रोङो नोङो?
ओंख्रिखौथ इदिनो गासिखौबो एसे एसे रोंफ्रामजोबो।
औ
नोंसालाय मा ओंख्रि संगासिनो?
एसे, एसे ओ जोंहा हा खुमब्राजों दाउसो। खोनादों?
औ खोनादों।
होम
गोथावथार माथो।
औ
मा बायदि मायदि सङोथाय खुमब्राजों दाउजों ओंख्रिखौहाय?
खुमब्राजों दावजों फासावनो खुमब्राखौ इदिनो हाना लाग्रोसिगोन हाना नि उनाव दाव अ खुमब्राखौ हाना ला गोरसिगोन आरो इथिं बेदरखौ एवनानै लाग्रोसिगोन। बेदरखो एवनानै लाग्रोना बे मेगंखौ होना होसनसिगोन खुमब्राखौ। बेनि उनाव बिदिनो मा मा होनांगौ इफोरखौ होजेबना लासै बिनि उनाव माबा फोमोनसिगोन।
अ गोथाव जाथ थारोना ओंख्रिया खुमब्राजों दाउजोंबो।
औ गोथाव जायोथ' आरो।
उम। बेनिफाय मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो?
ओरैनोथ' न'आव जानाय मा मा जायो बेखिनिखौल रोङो बाखि बेलेग माबाफोरखौ एसेबां रोङा।
अनला ओंख्रिफोरखौबो रोङो दा?
अनला ओंख्रिखौबो एसे गावनि आनथा।
अ ओरैनो
ओ ओ नाव जानो दा अ।
औ। अनला ओंख्रियाथ' गोरलै थारना संनो थाबबो मोनो।
औ दै दैया गुदुं दुंबानो अन गुन्दै होसनबानो मोनबायानोसै आरो आरो बिदिनो बेदरफोर होफानोबा एवनानै हो नाफोर मोनबा
औ होनबा एवफ्रामना होयो आरो।
औ।
गोथाव मोन ना मोना नोंलाय। अनला ओंख्रि खौलाय
गोथावनो जानोलाय गो गोथाव मोनो।
आं हारो ओरैनो गो बुरजासो जानो मोजां मोनो अनलाखौ ओंखामजों लगायना जाबाथाय आंगायनाय मोनसोयो थाबनो।
अ ओंखाम बायदिनो जायो नालाय। एखे
औ।
माइरंखौनो इदिनो देनानै बानायानानै औ।
बेनिफ्राय नोंसिनिथिं बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो।
जोंनिथिं बिदिनो खारै मैगंफोर इदिनो बारियाव एसे एनै फोना लानाय फाथो जोगोनार बिजौ लाव बिजौ बेफोरखौ खनसायनानै खारै जायो बिदिनो सोरबा बायदिया लावफोरखौबो लाव फि फिथाइफोरखौबो खारै जायो।
उम उम। गासिखौ माने बांसिन खारै जायो आरोना नोंसिनिथिंजाय
अ खारै बांसिन सिम जायोआनो होननांसिगोन।
उम
उम।
जोंनिथिं खारै जानाया। खमलाय
दङ।
ओं। मोनगोन सफा। औ। बेबायदिनो बेलेग बेलेग मैगंफोर थावजों संना जायो आरो बांसिन।
औ औ
खोनादोंना?
औ। खोनादों।
औ। जि माखौ जानो साबसिन मोनो खारैखौ जानो साबसिन मोनो ना बेलेग मैगंफोरखौ साबसिन मोनो?
आं जेखौ मोनो बेखौनो जायो माने अबेखौ साबसिन मोनो माने खोन्थानो जेखौ माने खारैबाबो जायो। थावनिबाबो जायो।
ओ बासिनाय आरो ना।
औ। औ गासैबो जाजोबोआनो।
गेजेर गेजेरसो जानाय जायो जोंहा सानि बांद्राय जानाय जाया आरो। बिदिनो मैगंफोरखौ लाय लाफाफोरखौ जायो जोगोनार बिजौ सजना बिलाइ इदि खौहाय बोथोराव मोनो ब्ला जायो आरो।
औ।
बेलेग मैगंफोरखौ। खारै जाया अनला ओंख्रिफ्राव होयो आरो।
बिदिनो जोंना आलु दालि इदिनो फान्थावफोर खबि फोर ए फोर खौ सम सम मैदा थावजों जायो ओमफाय थाव जानो। खारैफोर सं संनानै जायो आरो इफोरखोनो माखौबा माखौबा लगायनानै। औ।
गेजेर गेजेर जानांगौबो ना खारै ओंख्रिखौ स्लिब स्लिब गोथावबो जायो जानो।
औ।
थाबबो हजम जायोना खारै जाबाथाय।
औ।
उम। दंखारो खारै ओंख्रि जाबाथाय थाब थाब ओंखाम उखैनाय मोनथारो आं।
जों जाबाय जाग्राखाय जेबो मोनला मोननायालाय।
ए
गेजेर गेजेर बांसिनानो जानाया खारै मैगंनो जानायानो जायो।
अ अ जोंहा आरो इदिनो हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौबो जायो आरो होमबाबो बांद्राय इदि खारै जानाय जाबाङा
उम
बिनिफायलाय गामिफ्रावलाइ मा मा फोर्बो फालियो मागो बैसागु इदिफोर?
जोंना बिदिनो मागो मागो फोर्बो फालिनाय जायो बैसागो बिथिं आगोलफोरबो आमथि फोर्बो
आगोन आगोन फोर्बोआ मामोनथाय?
आघोन फोर्बोआ जोंना इदिनो मायनाव लाबोनाय जायो जोंना माबा फार्स्ट माइ गोदान ओंखारजेननायाव औ मायनाव लांनाय।
ए ओं ओं
उम
मागो फ्राव
बिदिनो मागोआव फिथा फिथा जासिगोन।
ओं
माइब्रा माइनि, जोसा माइनि जासिगोन। देनानै
सौरायाइफोरबो जानाय जायो खोमादां ना?
नोंसिनिथिंलाय मा मा फालियो मा मा फोर्बोखौ?
जोंनि थिंबो बिदिनो बर' फोरनि बर'फ्रा मागो, बैसागु, आमथि फोर्बो, खाथि गासा बेफोरखौ फालियो आरो। खोनादोंना? हेल'
मोजां खोनायाखैनो?
खोनायासै ए माबा मागो बैसागु खाथि गासा आमथि फोरबो इफोरखौ फालिनाय जायो होनदां।
बेबायदिनो जोंथिंबो मागोआव हाय फिथा सौराय जायो आरो गोबां रोखोमनि फिथाफोर जायो।
जोंथिंबो जायो जानायालाय।
औ दाना आरो गोबां रोखोमनि गोबां महरनि फिथ था बानायसो गारथारो ना।
ओहौ।
बैसागुआवलाय माबायदि फालियो बैसागुआवहाय मोसागोना मोसाया?
मोसायो बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासिबो जमा लायमोनफ्रा ज जानानै गामियावनो मोसायो। जोंना। उम।
बिदिनो गामियावनो मोसायो बोराय बुरिफ्रा आलादा मोसायो सेंग्रा सिख्लाब दा आलादा मोसायो आरो।
औ जोंनाबो इदिनो नों गो इसोरो दिथागिरि फो रो आलदा ओंखार खायो।
औ बबेबा अबेबा गामिना जमायैनो ओंखारोना।
औ
उम बिदिनो आरो गामिआव अबबा गामिआवहाय खेबसेनो स्र जानाय बायदि जमायै ओंखारसिगोन अबा गामि गामिना आलदा आलदा ओंखारसिगोन। जोंना गथ'निफ्रायनो सेंग्रा सिख सिख्लाफ्राबो जमा ओंखारो। उम
अ जोंनाबो इदिनो।
ओ बैसागुआवबो आरज लायोना इदिनो।
अ आरज लायो।
उम गासिबो गोदान बोसोरनि मन्दिराव ज
उम गोदान बोसोरनि इदिनो औ।
बोर लालायसिगोन आरो।
ओम